हेल'।
औ।
हेलौ।
औ खोनादों ना?
खोनादों ना हेल'?
औ खोनादों ना?
औ नोंनि आवाजखौ एसे खम खोनादों हेलौ।
अ खोनादों ना? खोनादों ना? औ खोनादों ना?
हेलौ।
खोनादो ना औ खोनादो ना?
नोंनिया मोजां खोना
हा?
हेलौ
अ खोनादो ना?
औ औ खोनाबाय एबारना
अ अ
नेटवार्क प्रब्लेम नोंनिया एसे बायजोआव ओंखारलांनो हागोन नामा अननानै नेकवार्क नेटवार्क प्रब्लेम नोंनिया।
औ आं बायजोआवनो दंखायो। खोनादों ना दा?
औ औ खोनादों दे।
जोङो बै-बैसागो बैसागोनि सोमोन्दैनो लायरायसै फंनैसो। जोंनि बर'नि फोरबो जाय बैसागो खोनादों ना?
औ खोनादोंना?
हेलौ।
गुबुनजों नङा?
औ।
अ बिखौ मोना।
औ औ नों बायजोआव ओंखारलांनो हागोन नामा अननानै बायजोआव।
अ आं बायजोनिखाय दे। आङो ना?